हेल' नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ औ नोंथां माने नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आं नों
औ जागोन नोंथां
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' माने बारा बायदि रोखोमनि बार नालाय नोंथां थां औ औ बैफोर बारफोरनि सायाव नोंथाङा माने फंनैसो बाथ्रा माने फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ जेरै जोंना बाराथ' गोबां रोखोमनि बारो ओ नङा होमब्ला नोंथां ओ‌बिदिनो जोंनाओ बारखौ माने ओ जोंनो बारनायजों लोगोसे जों सुबुंफोरा थांना थाना थांनानै थानो थाखाय बारनि गोनांथि जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोंना जोङो मानसि सुबुंल' नङा जिब जुनार बिफां लाइफांफोरनोबो थांनानै थानायाव बारनि गोनांथि जायो आरो नोंथां जेब्ला जोंना बै बारा गैया अब्ला जों सुबुंफोरा माने हां लानाय हग गोबां खसथ मोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला जो थांनानै थानो गोब्राब जागोन आरो माने जों बुंनो हायोखि जों थांनानैनो थानो हानाय नङा ओ जोङोओ बार गैयाब्ला गोबां गेस लानांगौ जागोन ओ बि बिदिनो जोंना नोंथां बाराार बाराहाय जोंनि हां लानाय हगारनायाव माने अरायसम जोंनो लोगोआव गोसारनानै थाफाबाय थायो औ बिदिनो जोंना बाराहाय ओरै माने ओरै बिसना रोखोमनि बारो जोंना समावहाय जेरै बैसागु बैसागु समावहाय जोंना दैज्लां बोथोर फैहां फैहां आव ओरैबायदि माने बार फैयो जोंना माने लाख'नो हायो बार फैयो आरो जेरै जोंनि थाग्रा खुलिखौबो बियो माने सिलिंखार खालामलाङो बिदिनो आरो बिफां लाइफांनि खहा खालामलाङो माने जोंना बारा गोबां खहाबो खालामो आरो नोंथां जोंनो औ बार माने गोनांथिबो नाथाय बारा जोंनि माने समावहाय गोबां खहाबो खालामलांनाय खौ जोंङो नुनो मोनो औ बिदिनो जोंना जेब्ला जों जायखौ बुंङो बारहुंखा बारदै सिख्ला जेब्ला बि फैयो अब्ला जोंना बिदिनो गोबां खहा खहा जालांङो आरो जोंनाहाय औ बिदिनो जोंना बार बार अखा बिदिनो फैयोओ जेब्ला जो जोंना बारहुंखाया फैयो अब्ला बारदै सि्लाया फैयो अब्ला बियो रावखौबो माने सिनाया बियो रावखौबो माने अननो रोङा जायो आरो यो गावनि लामाथिं थांगोनानो थांगोन आरो बियो बिदिनो जोंनि थाग्रा खुलिखौबो बिदिनो बोस्रांलांगोन बिदिनो जोंहा गोबां खहा जायो बै जोंना बैसाग बोथोरनि दैज्लां फैहां टाइ गोबां बार अखा फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जोंना बार अखायाबो बाराबो माने गोदोनि दिनाव गोबां बारोमोन जोंना बिदिनो दै दैज्लां बोथोर समावबो गोबां बारोमोन खिन्थु जोंना बोथोरा सोलायबाय होनना जों बुंनो हायो नोंथां जेरै जोंनानै आथिखालावहाय दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरब्लाबो जोंना दा दैज्लां बोथोरबाबो एसेबां बेफोरबायदि ओ बार बारनाय बारहुंखा फैनायखौ माने जों गोबां खम नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना जेरैहाय मनो थांङोब्ला जोंना बेफोरबायदि बारखौ माने जोंनो सब समाय माने नांबाय थाया आरो नोंथां जेरै जोंनो नांगौ जोंजों गोरोबनानै थानो हानाय बारखौ नांगौ आरो नोंथां जेरै बायदि जोंजों गोरोब गोबां न' बां खहा खालामनो हायो बेफोरबायदि बारखौ जोंनो नांगौ आरो आरो जोंना बाराहाय ओरैबायदि जायो उम जेरै
औ
ओ मानसि सुबुंनावहाय माने बे बारा बेमारबो लानानै फैयो आरो नोंथां जेरै जोंना औ जिब जुनारफोरखौ जोंङो फबालासिनो गारनानै दोनोब्ला बे जिब जुनारफोरनि सेवनायनिफ्राय जोंना गोबां बिदिनो बुखारनानै लानानै मानसि सुबुं हां लानायाव जोंना गोसार बायो आरो नोंथां बिदिनो जों हां लानाय जायो नालाय गन्थं थं हाबलांनानै बिदिनो औ मानसिनि देहा सिङाव लासै मोनहैयो मोनहैनायनि उनावहाय जोंना बिदिनो गोबां बेमार जायो जेरै उदै सानाय खर' सानाय खिनाय गोबानाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंना गेसाव गोफोनफोरखौ माने बेफोरबायदि खाथि खालाफोराव गारना लायिया जोंनि थाखाय मोजां आरो औ बिदिनो आरो जोंना जेरै मानसि सुबुंनाल' नंङा जेरै जिब जुनारनावबो जायो जोंना मा होननाय बेमार फोर बिदिनो जिब जुनारावबो गोबां बेफोरबायदि बेमार जाहायो आरो नोंथां आरो बिदिनो आरो जोंना दंबावो जेरै जोंनि ओनसोलावहाय एसेबां माने बारजों बेमार जानायखौ जोङो नुनो मोन मोना आरो नों
औ औ
जेरै जोंना जोंनि जेरै जोंनि बाहेर जोंनि जोंनि ओनसोलनि अनगायै गुबुन हादोरफोरावहाय जोंना बार नुनो मोनो आरो नोंथां जेरैहाय जोंना बाराहाय जेरै गुबुन हादोरफोरावहाय बिफां लाइफांनि माने गोबां गैयिनि थाखाय गोबां गुदुं गुदुं बार बारो आरो बिदिनो बेरे टाउन ओनसोलफोराव गोबां बिदिनो जोंना गेसाव फुनगारनानै लायो नालाय बिसोरो बेनिखायनो जोंना बारजोंहाय औ गोसारनानै गोबां बिसोरो बेमारबो जायो बिदिनो जोङो ओ मबाइल फोराव गोबां नुनो मोनो बेफोरबायदि बारजों जानाय बेमारफोरखौ हाय गुबुन हादोरफोराव नाथाय नैबे जोंनि हादोरफोरावहाय बिफां लाइफां मिथिंगायारि सावगारि ओ बिफां लाइफां थानायखाय जोंना एसेबां बेफोरबायदि गाज्रि बारहावा बारनाय खौ जों नुनो मोना आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना गोग्गो बार नां गोग्गो बार नांगौब्ला जोंना बिदिनो बिफां लाइफां गायनांगोन ओ जोंना बिफां लाइफां गायोब्ला जोंना गोग्गो बारा अराय थाबाय थागोन बिदिनो आरो जोंना ओ जेरैहाय ओ बिफांजों आरो मानसि आरो बार जोंना गाहायै सोमोन्दो दङ आरो नोंथां जेरै जोंना ओ बिफाङा बिफाङा जोङो बिफांनिफ्राय जोङो ओ अक्सिजेन गेसखौ लायो आरो अक्सिजेनहाय जोंनि मानसि सुबुंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइदखौ लायो बिदिनो जोंना गोसो सारलायनानै थायो आरो नोंथां जेरै ओ बिफाङा बिफांआबो जोंना जेरै ओ सिंनिफ्राय रोदानिफ्राय जोंना दै बोखाङो आरो बिदिनो सायाव जोंनो बिदिनो बारनांगौ जायो बिफांनोबो औ नंगौ बिदिनो आरो जोंना ओरै बिसना जायो जों जों बारआ लोगोआव दङ अब्लाबो जोङो बारा नुवा जेब्ला बियो बिफां लाइफांनि थानायफोरा नाङो बारो औ नुनो मोना माने मावो अब्ला जोंनि मोदोम औ औ अब्लासो माने जोङो हमदांना मोनो जेरै जोंनि देहायावबो ओ गुसु नांलाङो अब्लासो जों हमदांनानै मोनो आरो नोंथां आरो जोंना जेरैहाय बारा ओ जेरै गोबां जेन ओ जों बुंनो हायो जायखौ ओ जोङो जेरै ओ लैथो लैथोनिफ्राय फैनाय बार मौसुमि बारफोरखौ माने जोङो गोबां गुसु मोननो हायो आरो नोंथां औ बि दिनो माने जोंहा बारा ओ जोंनियाव अरायसम नांबाय थागोन माने जोंजों अरायसम थाफाबाय थागोनखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो बारनि सोमोन्दै जोङो बारा जोंनि मा मा खहा खालामो बेफोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायनानै होदो नोंथांआबो
औ जागोन नोंथां औ थिग बेबायदिनो नोंथाङाथ' माने बारनि सोमोन्दै गोबां फोरमायलांखाबाय औ बेबायदिनो जोंनो माने जोंनो माने मानसिनि दे मानसिनि दे हा आरो जोंहा जिब जुनारनो थांना थानो थाखाय जोंनो बारखौ नांगौ आरो औ जों बार गैयाब्ला जों थांना थानो हाया बिदिबो बुंनो हायो औ माने बार खौ जोंनि देहानि थाखायबो औ जोंनो माने गोबां गोनां जायो आरो नोंथां औ बाराथ' जोंना मानि बेबादिनो मोननै रोखोम दङ रोखोम दङ नालाय जोंहा मौसुमि बार आरो बारदै सिख्ला बार औ जोंहा माने बे बारदै सिख्ला बार बारोब्ला माने जोंहा गोबां ओ खहा जायो होननानै जों मिथियो आरो दा औ बेबायदिनो जोंहा माने बे बैसागो थांखांनायनि उनाव जोंहा जे जा बार बारो बे बारदै सिख्ला बारा माने जोंनि ओ न' बां मा ने गोबां बेबायदिनो दंफां लाइफां खहा खालामलाङो आरो नोंथां औ बेनिखाय जोंहा माने बेबायदि जोङो बे बारखौ फैब्ला जोंहा माने गिनायबो मोनो आरो नोंथां औ औ जोंहा माने बे बारदै सिख्ला बारा गोबां बेबादिनो जोंनि खहा खालामलाङो नालाय जोङो माने ओ बे बारखौ फैयोब्ला जोंहा गोबां गियो आरो औ बेबायदिनो जोंहा बे बैसागो बोथोरनि माने गोदान माने गोदान दै गोलैनानै जाय बार बार ओ बे बार बारनायाव जोंहा माने गोबां माने बेबादि जोंहा माने बेमार आजारबो बिर फानानै फैयो होननानै जोङो मिथियो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो जोंओ माने जोंनि देहाफ्रावबो गोबां बेबादि बेमारफोर जा सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो औ बेबायदिनो जोङो माने जोंहा माने बेबायदिनो बारा गोबां माने गेसाव गोफोन बेफोरबादि बुनानै लाबोनानै जोंनि देहाफोराव सोमजिहोयो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जों माने बारखौ बारोब्लाबो जोङो माने जोङो माने बि दंफां नुनो मोनो माने दंफां लाइफांआ नि बिलाइआ मावोब्लासो जों बारखौ बारदो होननानै जों मिथिनो हायो
औ नोंगौ नोंथां
औ बारखौ माने जोंनि देहानि थाखाय माने नांथारगौ आरो नोंथां औ माने जोङो जोङो माने जोंनि मोदोमाव नांबासो जों बारनांदो होननानै हमदां हायो जों बेखौ माने औ बिफां दंफां लाइफांनि बिलाइ मावोब्लासो जों बेखौ बार बारदों होनाय मोन थिओ आरो नोंथां औ बेबायदिनो नोंथांआ बुंखालांनाय बायदिनो जोङो माने बेबायदि थाउन सहर हराव माने बेफोरबायदिनो गा गोबां माने गेसाव गोफो जोंनि माने गारना दोननायनि थाखाय आखाय बेनि बार बुयोब्लाबो जोङो माने गाज्रि बारखौसो जों मोनो आरो नोंथां औ जों औ जोंहा माने बेबायदिनो गाज्रि बारखौ मोनोब्ला जोंनि देहानिबो खहा जायो नोंथां औ जोंहा माने जोंनि जोंनि बे गामि ओनसोलफोराव जोंहा माने बेबायदिनो हो गेसाव गोफोन बांद्रार गारनाय थाया नालाय ओ जोंहा माने गारोब्लाबो जों बेफोरखौ फबनानै दोनो नालाय बेनिखायनो माने जोंहा जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो बांद्राय माने बेबायदि गाज्रि बारहावाफोरखौ जों मोना आरो ना उम औ जोङो माने बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरनि बारहावाखौ जोङो माने मोजां होननानैबो बुंनो हायो औ औ बेबायदिनो जोङो माने बार मौ मौसुमि बार होनो जायखौ माने जि बे बारा बारोब्ला जोंनि देहाफोराबो माने गुसु सुदेम मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो बे बारा माने गोबां माने बेबायदिनो जोंनि गोसोफोरखौ गुसु खालामलाङो औ जोंहा माने मौसुमि बार बारोब्ला जोङो माने जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां औ औ बारदै सिख्ला बाराथ' नाथाय जोंनि खहासो खालामलाङो नोंथां। औ बेबायदिनो औ। जोंनो माने जोंनि थांना थानायाव माने जोंनो बारनि गोनांथार आरो नोंथां।
औ।
औ। जोंजों माने मानसिजों बारजों गोबां सोम बेबायदिनो सोमोन्दो दं आरो। थां औ बार गैयाब्ला जोंबो जों थांनानै थानोबो हा
औ नंगौ नोंथां। बारा गैयाबा जोङो ओ गेस लानानैसो बेरायदिंनाय दावबायदिंनाय जागोन आरो नोंथां।
औ औ। औ औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना रायलाय रायलाय समाबो जाबाय औ। नोंथांजों बारनि सोमोन्दै रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसायबो गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ गोजोन्थों।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।